जों नोंथां ओ नोंथांङा नोंथांनियाव सम दङब्ला आं मोनसे आयदा लानानैसो नोंथांखौ कल खालामदोंमोन।
औ।
ओ बे आयदायानो जाहैबाय जोंनि आबाद फोथार। नोंथांङा ओ आबाद फोथारनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
होगोन होगोन जोङो आबाद बुङोब्ला बर'फोरनियावहाय ओ स्पेसियेलि बर'फोरनियाव ओ माइ आबाद आरो न'आवहाय न'नि बारि बागानाव मैगं मैगं थाइगं फोनाय बिनिफ्राय गम आबाद आसु आबाद बेफोरनो ओ गुबै जायो। माइखौ बुङोब्ला माइखौ जोङो ओ द' दाननि गेजेराव मोननाय जायो दा बे द' दाननि गेजेराव जोङो जुन जुलाइनि गेजेराव जों माइ आबादखौ ओ थि खालाम थियारि खालामनाय जायो। बुंनो थाङोब्ला बैसागु जोबखां खांनायनि उनावनो ओ जोङो माइ आबादनि थाखाय थाग थियारि जायो। जेब्ला जुन जुलाइ हाबो जोङो दुब्लिफोराव बे समावहाय ओ बोथोरखौ नायोब्ला ओ अखा हायो बे समावहाय।
औ औ।
अखा हानायनि दैखौ जोङो ओरैनो हगार हरा लासिनो जोङो दुब्लियाव थेनानै दोन जायो। आरो बे दैया जेब्ला दुब्लियाव जमा थायो अब्ला हाफोरा एसे गुरै जायो आरो बे हा एसे गुरै जानायनि उनावहाय जेब्ला जुलाइ दान हाबो अब्ला जोङो दुब्लिखौहाय आलि दानग्रोनाय जायो सिगाङावहाय आलि दानखांनायनि उनावहाय जोङो गिबि खेब हालेवजेनो एबा खारायजेनो नाथाय बबेबा बबेबा अबेब जायगायाव जों नुनो मोनो बांद्राय दैब' जानायनि जाहोनावहाय बबेबा बबेबा जायहाय जुइ आगष्ट' समावसो बे हाबाखौ मावनाय जायो नाथाय जाय जायगायाव दै हाबबाय थाया एबा अखा ह दैैजोंनो गायनांगौ जायो बे जायगायावहाय एप्रिलनि उनावहायनो बे हाबाखौ मावनाय जों नुनो मोनो एप्रिलनि उनाव बिथांमोनाहाय मोनसे दुब्लि सायख'नानै लानाय जायो एबा मोनसे थि हा सायख'नानै लानाय जायो जेराव बिथां बिथांमोनहा माइ आबादखौ मोजाङै मावलांनो थाखाय बिथांमोनाबहाय खोथिया फोगोरनानै लानाय जायो बेनि उनाव बिथांमोनहा बै लाखिनानै दोननाय दै हाबनाय थानाय दुब्लिखौहाय आलि दानो आलि दानखांनायनि उनाव गिबि खेब हालेवनो बिनि उनावहाय गिबि खेब हालेवखांनायनि उनाव बिथांमोना माब्लाबा सानथाम सानथामनिफ्राय स्नि सानसिमहालागै बिथांमोना गिबि खेब हालेवनानै दोनफिनो बेनि उनावहाय स्नि साननि उनाव जुदि हाया एसे गुरै जायो जोङो बेखौ एवसिन एवसिन खेबनै एवबावनानै जोङो फोमोननानै लानाय जायो आरो बे समावनो फोनानै दोननाय जि खोथियामोन बियो गोरा जाहैयो आरो खोथियाखौ फुनानै जोङो जेब्ला गायजाथाव गायजाथाव अबस्था जायो बे समावहाय जोंहा गायनाय जायो दा गायनाय समावहाय जोङो जोंनि ओरैजाय जोंनि हालामावहाय ओ दा आ आइजोफोरखौ बांसिनहाय गायनायखौ जों नुनो मोनो आरो बिथांमोननो ओ हाजिरा हिसाबै एबा गायनायनि मानदान्दा हिसाबै हिसाबै जोंनिथिं थामजौनिफ्राय ब्रैजौ रांसिम सानसेयाव होनाय जायो आरोखि आरो बेनि अनगाबबो जोङो माइ आबादल' मावनाय जाया जोङो मैगं थाइगं गम आबाद मावो आसु आबाद मावो बोथोर लाय बोथोर जोङो मैगं थाइगंखौ बांसिनैहाय मेसें बोथोराव मावनाय जायो जेरै लाइ लाफा आलु मैथा बेजों लोगोसेनो खुमब्रा आरो बेजों लोगोसे जोगोनार आरोबाव बेसर बिनि अनगायैबो आरोबाव माखासे जोङो मैगं मैगं थाइगं नुनो मोनो जेरै भिन्दि फान्थाव बिन सबायबिमा बेफोरखौ जों नुनो मोनो थाइबें बेफोरखौ जों नुनो मोननाय जायो बेजों लोगोसेनो मुला आबादखौबो जोङो जोंनि हालामाव जोबोरैनो जानायखौ नुनो मोननाय जायो आरोबाव बिनि अनगाबो बै समनि गेजेराव ओ जोंथिंजाय जुखाम आबादबो मावनाय जायो जोंथिंजायै बुंनो थाङोब्ला बर'फोरनि आबादावहाय जोब बोद फाराग नुनाय जायो जोङो बर'फोरा बांसिनानो ओ द' दानल' जोङो आबाद मावो आरो द' दानखौ हाखौ जिराय होनानै दोननाय जायो नाथाय जोङो गुबुन हारिफोरखौ नुनो मोनोदि बिथांमोना द' दाननि नि आबाद जोबनाय लोगो लोगो बे आबादाव ओ दालि आबाद बिथांमोना मावफिननाय जा यो माइ हाखांनाय लोगो लोगो बिथाङा बै हाखांनाय जेनाखि जायगामोन नारा थिलि बे जायगायाव बिथांमोना दालि आबादखौ मावनाय जायो नाथाय बर'फोरा बिदि मावनाय जाया दा बिथांमोना दालि फोखांनायनि उनावहाय बेवहाय जुखाम आबाद आरोबाव मावफिननाय जायो बिथांमोना ओ जि बोसोराव जिनै ओ जिनै दान थायो बे जिनै दानावहाय बिथांमोनहा हाखौ ओरैनो दोननाय जाया आरोखि। दा बिथांमोना जुखामखौबो जोबोद गोनोखोयारि आदबजों मावो जे जुखामखौ बिथांमोना आथिखालाव ओ फि ओ जुखामनि फिथाइ जानो हिसाबै मावनाय जाया बिथांमोनहा मा खालामो जुखामखौ फोखांनायनि उनावहाय ओ जेब्ला जुखामा बिबार बारनो सम लायो एबा बिबार बार फुयो बे समावनो बिथांमोना जुखामखौ ओ बिफाङैनो फानहरनाय जायो। मानो होनोब्ला बिफाङैनो फानहरनानै ओ बायनानै लांग्रा मानसिया बे जु खाम बिफांखौहाय दाना एबा माखासे ओ ओ ले लेबरटरिआव बानायजानाय ओ मोसौनि जाग्रा दार अमानि जाग्रा आदार बेफोरबायदि दाना खौ बानायनो थाखाय बिथांमोना लानानै थाङो दा जुखाम आबाद बै हाखांनायनि उननि लो गो लोगोनो बिथांमोना आरोबाव नैबे ओ माइ आबादखौ मावफिननाय जाबावो। बिनि बादैबो जोङो नुनो मोनोदि बबेबा बबेबा हालामाव हाय ओ माइ गायखांनायनि उनावनो सिबिं फोनायखौ जों नुनो मोनो बेजों लोगोसे सबायखौबो बिथांमोना माब्लाबा माब्लाबा फोदेरनायखौबो जों नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसेनो ओ फाथो आ बाद ओ मैथा फाथोनि आबाद बेखौबो जों ओ सरास्रायै नुनो मोनो
औ
बेजों लोगोसेनो आरोबाव ओ बिथांमोना मैगंखौहाय जेरै फान्थाव आबाद फान्थाव आबादखौ बिथांमोना ओ ब्रै आरो बा दानसिमहाय बि बिसोर बिथांमोना बे फान फांसे फान्थाव बिफांनिफ्राय फिथाइ दिहुनबाय थानाय जायो दा बिथांमोना गिबियावनो मा खालामो गिबि गायजेननाय फान्थाव बिफांखौ हाय गैयाबाबो से दान खावसेसोसिम बिनिफ्राय फिथाइ लाखांनायनि उनाव आरोबाव बेखौ गुदियाव दानस'नानै आरोबाव गोदान गोदान रोदोम होफिननाय जायो आरो बे गोदान रोखो रोदोम होफिननायनिफ्राय गोरलै बिफां ओंखारनाय आरोबाव बियो फिथाइ थायफिननो लायो नाथाय जों सांग्रां जानाया गाहामदि नैबे गोदान फिथाइ थायफिननायावहाय एम्फौफोर जानायनि बिराद ओ सम्भाबना थायो आरोखि सान्सआ बांसिन जायो बाहाय एम्फौ जानो बेनिखायनो जों सांग्रां था नाया गाहाम आरो बेजों लोगोसेनो बिथांमोना ओ मा खालामबावो टमे ट' आबाद टमेट' आबादावबो बे समावहाय जोङो बिराद रिकस्कि जानायखौ नुनो मोनो कफि आबाद सम बारनाय लोगो लोगो कफि आबादाबो जोबोद गाज्रि जालांनो हमो बेनिखायनो जों बर'फोरा बेनिफ्राय सांग्रां थायोबा बा हाथाय बाजारनिफ्राय बायनानै जाग्राफोरा सांग्रां थायोबा जोबोद मोजां जागौ ओ नोंथाङा ओ जोंनि बर'फोरनि आबाद मावनायनि सायाव ओ फंनैसो बुंदेरलांबावबानो जाबाय।
औ ओ आबाद होनोब्ला नोंथां आबादानो जाहैबाय जोंनि ओ थांना थानाय मोनसे गुबै राहा होननानै बुंनांगोन। जोंनि बर' हारिनि गेजेराव ओ जों बांसिन सुबुंफोरानो ओ आसामनि ओ स्निजि स्निजिनिबो बांसिन सुबुं फोरानो ओ आबाद मावनानै जोङो दा न'खर न'खरफोरखौ सालायबाय दङ। आरो थांनानै थांनानै दङ। ओ आबाद आबाद होनोब्ला जोङो बोथोर लाना बोथोर आबाद मावनाय जायो जेराव जोङो ओ दैज्लां बोथोराव माइ आबाद ओ जिंखा आबाद बायदि बायदि आबाद आरो जेरै ओ मेसें बोथोराव नोंथाङा बुंनाय बायदिनो लाइ लाफा आलु बायदिसिना ओ जुखाम बेफोरखौ जोंनिथिंबो बेफोरबायदिनो ओ मावनाय जायो बा मावो जोंनिथिंबो ओ आबाद होनो थाङोब्ला दानिया गोदोनि बायदि जोङो आबाद खौ जोङो नोंथां गोदोनि बायदि नुनो मोनला मानोना जोङो ओ दानि जुगाव नायनो थाङोब्ला जोङो बांसिनानो रासायनारि गाज्रि गाज्रि जोंनि देहानि थाखाय गाज्रि ओ मुलिफोरखौ बाहायनानै जोङो दानिया आबादफोरखौ मावनाय नुनो मोनो जोंनि मुलाम्फानि थाखाय जोङो ओ निजेनि देहाखौनो जानाय होननानै बुंनांगोन जोङो ओ बेफोराव जोङो गाज्रि मुलै सारनानै जोङो सानसे बा साननैनि गेजेरावनो निजिनि मुलाम्फानि थाखाय बे ओ आबादफोराव जोङो बा मैगं थाइगंफोराव जोङो मुलि सारनानै साननै सानथामावनो फेदेरनाय बा एम्फौ एम्फौ जायै बेफोर मुलैखौ सारनानै जोङो खानानै साननै सानथामावनो जोङो बेफोरखौ हाथाय बाजारफोराव जोङो फाननो लाङो आरो फाननो लाङोब्ला बेफोराव जोङो गोबां मानसियानो ओ बेफोरखौ जोङो मोजां नुनानै ओ मैगं थाइगंफोरखौ मुलि होनायलाय जोङो बेफोरखौ मोजां नुनानै एम्फौ अरि नुनानै जोङो बेफोरखौ बायनानै ला लाबोनानै जोङो बेफोरखौ जायो नाथाय बे जानायाव जे बै मुलियाथ' ओ जोंनिया जेनेबा ओ बे मुलिया जोंनिया बै मैगंनिफ्राय हगारलांनो थाखाय खमैबो खमैबो स्नि साननि बारा नांगौ जायो नाथाय जोङो बेखौ स्नि सान बारहोआलासिनो जोङो बेफोरखौ ओ साननैसोनि गेजेरावनो जोङो जायो आरो ओ बेफोरखौ जानायनि जाहोनावनो जोङो दा गोदान मुगायाव जोङो गोदान गोदान टेक्न'लजि गोदान गोदान‌ओ माबा फैदोंब्लाबो जोङो सिनाय मोनै
औ
गोबां बेराम जाबाय दङ आरो
औ
बेराम जाबाय दङ बेफोरो जोङो जोंनि आबाद मावनायनि बेफोरखौ फिनजाथाय होननांगोन जोंनि गाज्रि आबाद मावनायनि फिनजाथाय होननांगोन मानोना जोङो बेफोर गाज्रि मुवाफोरखौ मोनजानानै जोङो जों निजिनो सुबुङानो जों निजिनो देहाखौ जोङो निजिनो गाज्रि खालामनानै लागासिनो दङ गोदो गोदाय जों नुनो मोनोमोन बांसिनखौनो
गोबोरखि बा अमानि खि बा लाथा एम्फौ बायदिसिना बेफोरनि खिजों जोङो हासार बा जोङो दुब्लि फोथारफोराव सारनानै जोङो बेफोरखौ आबादफोरखौ बा मैगं थाइगंफोरखौ जोङो मावनाय नुनो मोनोमोन। नाथाय दा बेफोरबायदि जोङो नुनो मोनला बेनि गोदो जेरैबायदि मानसिफ्रा गोबाव गोबाव जोरोमोन नाथाय जोङो दानि जुगनि मानसिफ्रा एसे खम जोरो जाहोना बेनो जोङो गोदोयो जोङो मिथिंगानिफ्राय मोननाय जिथु बा हासारफोरखौ जोङो बा गोबोरखिफोरखौ जोङो बाहायोमोन बेनि थाखाय जोङो गोदोयो सुबुंफोरा बारा बेराम आजार बेफोरबायदि जायामोन नाथाय जोङो दा रासायनारि जोंनि सुबुं जौगानायजों लोगोसे जोङो गोबां बिस मुलि बाहायनानै जोङो जोंनि बेफोर आबादफोराव होनानै जोङो बेफोरखौ जोङो जाबाय दङ आरो बेफोरो जोंनि जिउनि थाखाय जोंनि देहानि थाखाय जोबोर बिस गोनां गोदो गोदाय गोदाय जोङो सासे सुबुंखौ जोङो खमैबो
औ
जौसे बा सेजौ नैजि बोसोरालागै जोङो